नोंथां
हेल'
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङालाय मा खालामबाय दं
आं साहा सोलोंदों नै साहाजों बिस्किट जागासिनो दङ
औ
नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो जिरायना दं दे।
अ मोजांना खबरफोरा नोंथां
औ मोजाङानो दे नोंथांनायालाय?
आंनाबो दासान्नैसो थिगानो सोलिगासिनो दङ।
औ औ नोंथांखो आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं मोनसे टपिक लाना फैदोंमोन आरो
ओं
नोंथां नोंथां नोंथां आं माने टपिकआ जाबाय बैसाग बैसागुखौ मारै फालिनाय जायोबा जों बैसागुखौ रंजा बाजा माबारै फालिनाय जायो बेखौ आं बेखौसो आं सावरायनो सानदोंमोन।
अ जागोन दे सावरायनो हागोन। बैसागोनि बैसागो नि रंजानाय बाजानायनि सायाव होनदों नामा? मा
अ अ बिनि सायावनो होनदों।
औ औ बैसागो होनबाथ' जों बयबो बैसागोनि सोमोन्दै मिथियै रावबोआानो गैखाया होननानै बुंजायो ना। बांसिनानो माने। बैसागोखौहाय गुबुन गुबुन रावाव गुबुन गुबुन बुङो जेरैहाय मा होनो सोरबा बैसागु होनो सोरबा बैसागो माने जायगा लानानै जायगा गुबुन गुबुन। जानो हमो आरो बुंनाय रावफ्राबो। जोंनियाव जोंनियावबो बैसागु होनो बैसागु होनो सोरबा आरो रंजालि बैसागु होननानैबो बुङो माने एखेआनो आरोना बे मोनसे सेयानो बे बेखौथ' बिराद गाजा गोमजायैसो खुंनाय जायो नालाय बैसाग दानावहाय बैसागनि सेथि खालारनिफ्रायनो माने मानसि बैसागोआ जागायजेनो आरो बैसागुखौ जोङो जोंनि जोङो मोननै बाहागो खालामनानै सावरायनो हायो मोनसेया बिथिं मोसौ बैसागो ओमफ्राय आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मानसि बैसागो आरो बे मानसि बैसागो खौनो जोङो माने बिराद मोजाङै गाजा गोमजा रंजा बाजा खुंनाय जायो आरो बोराय बेन्थ' बेथिंजाय सेंग्रा सिख्ला बोरा बोराय बुरैफ्राबो हानजा हानजा सेंग्रा सिख्लाफ्राबो हानजा हानजा ओमफ्राय आरो गथ' गथायफ्राबो हानजा हानजा ज' ज' बेबायदिनो सिफुं थर औवाजों बानायनाय थरखाया बेफोरखौ लानानै आरो खुगा मेथाइ खननानैहाय गाजा गोमजायैनो रंजायो। नोंथांमोननि थिंज्लायलाय बोरै? जायो।
जोंनिथिंबो बिदि बिदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो जायो खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै ज' गथ' गथाय बुरै बोराय सेंग्रा सिख्ला लोगो लांनानै ज' ओंखारनानै मोसानो थाङो आरो मोसानायाथ' ओरै जोंनिया माने फार्स एक तारिक बा से दानबा से-से सानखालि से दान खालि से सानखालि थांङो था थाङा आरो नै सान नै दानलि नै माबा नै माबानिफ्राय थांनानै ओ नै खालार खालिनिफ्राय थांनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो नाथाय सिगां जेरैबायदि मोजां जाबोयोमोन बैसागुफोरा दा इदि जाबो आ आरो सिगां सिगांनि बैसागु फोरा बांसिन मोजां जायोमोन आरो दा ओमफ्राय इदि मोजां जानो मोजां नाङा आरो इदि दा बायबाय बै माबा बैसागु फोरबोफोरा दा बाय बाय खमिलांगासिनो
उम ओ माने गोदानै सोलायनाय सोलायनाय फैनाय हमबाय आरो ना औ जोंनिथिंजायबो जायगा लानानै जायगा एसे सोलाय सोल' जानायखौलाय गोबां नुनो मोनो आरो अब्लाबो जोंनि जायगायाव बेयाव बांसिनानो ओ बेफोरबायदि सोलायनायनिफ्राय एसे गोजानाव दं आरो माने गोजाम दोरोङारिजोंनो दासिमबो दङ जे जोंनिया दासिमबो खाम सिफुं लानानै सोलोङो आरो बिनि सिगाङावनो मोसानाय रंजालि बैसागुआव जाय जायबा मोसागोन मोसानो ओंखारगोन जेनेबा मागिनो ओंखारोना बेयावथ' जोंना रंजालि बैसागु ओ मागि लायो नालाय बिदिनो सोर सोरहा फैसा हरो ना माइरं हरो अननानै मा हरो बा बे न'खर बै न'खर बेबायदि थाङो नालाय बेखौहाय मोसानो थाखाय मा ने मोजांनिफ्राय मोजां माने ओ दिन्थिनो थाखाय आरो मेथाइफोर बुथुमनो थाखाय जोंनिया गिबियावनो मा खालामग्रोयो जे मा होनो बिदिखौ सोलोंग्रोयो आरो रिहासल खालामग्रोयो
औ औ
ग्रो नानैसो जेनेबा मेथाइ खन ग्राया मेथाइ खनगोन बिथिंजाय आरो मोसाग्राया मोसागोन आरो सोर मना लाग्रा जागोन नै बेफोरबायदिखौ गिबियावनो बै सोलोंनाय समावनो सायख'नानै दोनखायो आरो
औ
गाननाय जोमनायनि बिथिङावबो जोंनिया आ दख'ना गोमोखौनो गानो ओमफ्राय ब्लाउसखौहाय जेनेबा गस्लाखौहाय जायखौ हिनजावफोरा गानो बे गस्ला ब्लाउसखौहाय जोंनिया गोजा गानसिगोन ओमफाय रेगे रिगां फालि गोजा लायो ओमफ्राय आरो जाय आर'नाइफोर लायो ओमफ्राय आरो इथिं हौवाफोरा बिदिनो गामसा गामसा गानो ओमफ्राय आरो आर'नाइ गोदानजों जे दानि मुगायाव आरो गोदोथ' गैयामोन नालाय दानि मुगाया गोदानै बानाय जानाय बै ए कट गस्लाया आर'नाइजों बनायनाय नै बे गस्ला गानो आरो सायाव ओमफ्राय सिङावहाय बिनो गुफुर गस्ला आखाइ गोलाव गानो
औ
बेबायदि गाननानैनो ज' ज' ज' रंजालायो आरो आरो बेजों लोगोसे जोंनिथिंजाय आरो मोनसे बिराद मोजां जे मागिनानै जे माखासे फैसा मोना दालाय बुथुमनानै बे मोसानायनि टिचार माय फैसाखौ ज' खालामनानै जोंनि थिनजाय आरो जेनेबा फांसनफोरबो खालामनाय नुनो मोनो आरो ना बेयावहायनो माखासे खेलफोरबो लाबोफायो जेरैहाय हांसो हमनाय दाउ हमनाय ओमफाय थाल दंफां गायनानै गोजौआव मानखोनानै दाउ आलायनानै दोननाय ओमफाय दिरुं बोनाय ओमफ्राय आरो दिरुं बोनायाबो बिहामजो ओमफाय बिखुनजोनि गेजेराव माने बादायलायनाय ओमफाय आरो बोराय आरो सेंग्रानि गेजेराव बादाय लायनाय फाय गथ'फोरनि गेजेरावबो माखासे खेल थिं बुनाय खन्थाइ आवरायनाय नै बेफोरबायदि माने लाफानो हम हमदोंसै आरो ना ओमफाय आरो लोगोसे रांफोरा जुदि बुरजा जायोबा जोंनिया माने मेथाइ खनगिरि देंखोगिरि लाबोयो नङाबा मोसाग्रा बेबायदि लाबोयो आरो जोंनि जायगायाव नोंथांमोननिथिंबा बोरै सो सोलियो एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां
औ जोंनिथिंबो इदिनो आरो ओ न' न' मागिनो थांनानै बैसागु मोसानाय नङा मागि मागिनो थांनानै जेन'बा फैसा फैसा मोननाय बा मुवा बेसाद मोननायफोरजों गासैबो ज' लोगो नांना नै ओ खाना खाना जायो आरो खाना ना खाना जायो ओमफ्राय आरो आरो बा बाय माने गामियाव जोंनिआय बिदिनो मोनसे फांसन फाथिनाय जायो आरो फोरबो फाथिनाय जायो बैसागुनि बोसोराव खोबसे फैनाय होननानै बै जागोननि फोरबो फालि बैसागुनियाव फालिनाय जायो आरो बेफोराव जे गथ'फोरखौ मोसानाय मोसानायफोर कमपिटिसन होयो आरो गावनिनो थायो मेथाइ खननाया मेथाइ खनो बा ओमफ्राय सिंगारबो लाबो इदि आरो ओमफ्राय मोसा मोसानाय फोराबो बाहागो लायो ओमफ्राय खेलाबो होयो जोंनियाबो बिदिनो दा नोंसोरनि बायदिनो जेरै बायसा खेला होयो जोंहा बायदि खारनाय बारनाय इदि जेनेबा आरो बायदि बायदि ओ बुहुत खेला दङ ना जेनेबा दै बोरि एफोर सेयार सोलायनाय इफोर खेलाखौबो जोबोद होयो बिदिनो इदिनो फाथिनानै ओमफ्रायो उनाव बे बे फांसनावनो बा बे माबा यावनो था फालिनाय माबायावनो बैसागुनि मुङै फालिनाय माबायावनो मोसानाय जेनेबा दा साबसिन मोसानाय जानाय गथ' गथाय बा सेंग्रा सिख्ला बा जायनिया मोजां जादों साबसिन बेफोरनो माने मोनसे बान्था होनाय जायो आरो बिदि जोंनियाबो ओमफाय आरो जोंनि ओनसोलाव बैसागु खालिथ' मोनसे बैसागुनि माबा दमासि खालिथ' माबा जानाय जायो आरोना माने बे मैगं सात सातथा मैगं थाइगं बिदिनो लगायनानै जानाय जायोना बेखौ इखौ जायो जायो आरो जेरैबायदि दिंखिया थालिर फसना ओमफ्राय माबा हेलासि मान जिया ओमफ्राय बायदि बायदि जोबोद मैगं होयो आरो माने आं मुंफोरखौ मिथि जोबो बा नोंसोन बथिं इफोरबायसा जायोना जाया
जोंनिथिंजायनो जायो आरोना बे
औ
ए मा होनो से थारिगखालि जायोना
औ अ
नोंसोरथिंबो सेथारिगावनो जायो दा बैसाग दाननि सेथि खालाराव औ जोंनियाबो बिदिनो थाराय फोर ओमफाय खुंखा बे गोखा मोखोना बायदिया मोखोना राजाबो होनो नामा बे ओ खुनथाय जायो बे ओमफ्राय आरो ओ बायदि बायदि एकस' एकस' एकस' एकथा माने मैगं थाइगं बुथुमनानै ज'नो बेदरजों मिलायनानै अमा बेदरबो होयो ओमफाय आरो दाउ बेदरबो होनो हायो आरो बेवहाय जायो एवखानानै माने जोंनियाबो बेफोरबायदि जानाय हुदाया दङ आरो बेफोरखौ जाबालायनो जानिफ्राय बारग'नो हायैलायनो इदि होननानैबो फोथायो आरो जोंनियाव बेनि थाखायनो बयबो माने रावबो जायालासिनो थाया आरो सबबो माने नागिरनानै ज' ज'नो बय हानिबो न'खरावनो अरखोमनि मानसिफोरानो माने बे मैगंखौ बै सानखालि बेफोर मैगंफोरखौ बुथुमनानै संनानै जायो आरो
औ ज' संनानै जायोना नोंसिनिया गामि इदि ना न'खर न'खर जायो
जोंनिया न'खर न'खर जायो ओमफाय नागिरनाया खिन्थु ज'
थोर औ औ औ औ जोंनियाबो बिदिनो न'खर न'खरबो जायो‌ ओमफ्राय जेनेबा साब्रै साबा लोगो नांनानै सयजन सातजन लोगो नांनानै बिदि न'ख हरसेयाव ज'मा ज' जायो बिदिबो जायो आरो
ओ ओं अब्ला सावरायनायखौ दोनथ'लायनोसै
औ दे थिंआ समाबो जानानै फैबाय दे गोजोन्थों